नोंथाङा खोनादोंना
हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंना
औाव खोनादों नोंथां थारैनो
औ नोंथांखौ आं औ खोनादों नोंथां नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदा लानानै माने नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
नोंथां थारैनो सावरायजागोन
सम होनो हागोन ना सावरायनो
हागोन नोंथां अब्ला
बिदिनो बिदि औ औ बिदिनो माइ गायनायनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथाङा माइ गाय मोनसे जेनेबा जों खोथियाखौ बोरै बोयो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारायनो हागोन जेरै जों खोथिया फोनो थाखायथ' जेरै जोङो माइखौ साननै सोमना जायो दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ माइखौ जों साननै सोमनानै जेरै जोङो औ साननैनि उनावनो जों बोखांफिननाय जायो आरोना बे माइखौ सोमना दोनखांनानै औ आरो जोङो बे माइखौ जेरै जोङो खामसालियाव जेरै जोङो फेनस्रानानै दोननाय जायो आरोना बस्थानिफ्राय बख नानै गाजा बेरनो थाखाय जोङो सानानो गाजा बेरनो थाखाय जोङो साननै दोनथ'नाय जायो आरो जेरै जोङो बेखौ जों थास बिलाइ जों खोबना दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ खोबना दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो दुब्लि फोथारखौ जों सायख'नानै
जोंङो बां हाल
औ नंगौ औ खोनादों नोंथां।
औ आरो जोङो दानि जुगावथ' जेरै जोङो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन गोबांखौ हालिवनाय नुनो मोनो।
हालुवाबो जों नुनो थांनो मोनला आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों दुब्लि फोथारखौ ट्रेक्टरजोंनो खारायनाय जायो आरो ना दानिया बै जुगाव आगोलनि जुगावथ' जेरै जोङो ट्रेक्टरखौथ ट्रेक्टर जेरै जोङो मोसौजोंसो हालेवनाय नुनो मोनोमोन। आरो जों दुब्लिखौ खारायग्रोना लानानै जेरै जों मोसौ जेरै जोङो बांसिनानो ज दानि जुगावथ' जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनाय हासारखौसो जों होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे दुबलिखौ जोङो जेरै जोंङो फोमोननानै लानानै जेरै जों खोथियाखौ फोहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ थारैनो ज बे खोथियाखौ फुंनाय जायो आरोना दानि जुगावथ' मास मोनसेबो नांद्रायला
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ जोङो फुनानै गायनाय जायो आरो जोङो आरो जेरै जोङो बेखौ माइखौहाय
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो माइखौ आरो आगोल सावरि जालायनायखौसो जों नुनो मोनोमोन।
औ नंगौ
औ आजै आजौनि दिनाव नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां
औ नोंथाङा जाखिनि बुंदों जोंनि जाबो बिदिनो आरोना नोंथां बिदिनो गायनाय फुनाय दिना बिदिनो सोलियो बिदिनो गोदोनि दिनाव' जोंङो मोसौ जोंसो हालेवनाय नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनाय
औ औ नंगौ थारैनो बांसिनानो जों ट्रेक्टरजों सो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
औ औ बिदिनो जों गासैबो फोथाराव सेंग्रा सिख्ला बोराय बोराय बुरै बिदिनो गासैबो थांनानै जोङो माने खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जों दैज्लां बोथोर औ बुं नोंथां
बिदिनो जोङो गोबां रंजा बाजायै माने दिनखौ हगारो दैज्लां दै हगार हरा होनना नोंथां
औ नंगौथारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों दैज्लां होनब्लाल' जाया आरोना जेरै जोङो दैज्लां आव मैगं थाइगंनि आबादबो मावनाय जायो आरोना जेरै जों मैगं थाइगं जेरै जोङो फथल मैगं जिंखा मैगं जेरै लेस्रा भिन्दि आरो जेरै बेफोरखौ मा होनो जेरै जोङो मैस्था मैस जों ना खांख्रायजों गोबांखौ जों जायो आरो ना दैज्लां बोथोराव हेल' नोंथां औ औ थारैनो जोङो मैस्थाजों जेरै औ जों जेरै मैस्थाजों खांख्राइ बांसिन जायो आरोना नोंथां औ औ थारैनो अब्ला हायोब्ला नोंथाङाबो बेसे फोरमायनानै होलां
औ बिदिनो जोंनि जाथ' माइ गायनायल' नङा नोंथां बिदिनो बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरबो गायनाय जायो आरोना दैज्लांनि दिनाव जाखिनि मैगं मोनो औ बिदिनो लेस्रा खुद्रा भिन्दि थास' बिदिनो बायदि बायदि जाखिनि मैगं
अ दाथ' थास' बिबार जानायनि दिन नङा होमबा नोंथां जेरै थास' बिबारजों अमा बेदर ब्रयलार बेदर जों गोबाङानो थास' बिबार जायो आरोना जों थास' बिबार जाना जोबोद मोजां मोनो जेरै दा दैज्लां बोथोराव आरो थास' आथिंजोंजों खान बेगर औ थास' आारिंजों जों खान्थाल बेगर गोबां जायो आरोना जोङो बे फोरखौ जानानै आरो जोबोद गोथाव मोनो जेरै थास' थास'खौथ' जों गासैखौबो जायो जायो नङा होनब्ला नोंथां जेरै जों थास'नि आथिंखौ औ थास'नि आइथिंखौल'सो जों जानाय जाया
औ थास' आथिंलसो जों जानाय जाया।
बिदिनो जोङो दैज्लां दिनाव मैगं थाइगंनि अनगायै गोबां फिथाइ सामथायाइबो मोनो आरोना सो खान्थाल ल, थाइजौ बिदिनो सुमफ्राम बिदिनो बायदि बायदि जाखिनि दैज्लाङाव जायो बेखिनि फिथाइखौ माने जों मोनजायो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?